हालौ
हेलौ
हेलौ खोनाफैयाखै
औ नोंथां ओ जों दा नै बैसागो औ खोना
ओं
खोनायाखै
औ खोनाबाय दे दासो
खोनायाखै
खोनाबाय खोनाबाय नों खोनादोना खोनायाखै आंनिखौ
खोनादों औ औ ओ नोंथ नोंथां जोंना बिसा औ औ औ बैसागुनि औ औ बैसागोनि बागै सावरायनो नागिरदों खोनादों
ओं खोनादों दे नोंनाव मानो दावराव होमबा
खोनादों
नोंनाव दावराव जादों नोंनाव दावराव जादों दा नोंनिया
हेल'
नोंना दावराव जादों औ मोजां खोनाफैयाखै दावराव जादों नोंना
हेलौ
अ नों खालामफिनलाय दावराव जाबाय नोंना खोनायाखै एसेबो। औ खोनायाखै।
औ।
औ दे रायलायनो हागोन दे नै नोंना थाख्सा मा जाजोब प्रब्लेम जाजोबबाय ना? नों दानफिनलाय औ हरफिन ओमफ्राय।
केन्सेल जासिगोन बियो